औ हेलौ औ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सा याव रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो रायज्लायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां रायज्लाय जागोन।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना आयदायानो जाहैबाय बैसागु फोरबो बिदिब्ला ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायोमोन आरो दा समाव माब्रै फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दा ओम अब्ला बैसागु होनना बुङोब्ला थ' जोङो ओ रंजानाय बाजानाय बेखौनो मिन्थियो नङा होमबा बे ओ बैसागु फोरबोखौ जोङो आसामाव फालिनाय जायो आरो। ओ जोंनि हारिजों लोगो से गुबुन हारि हारिसाफोराबो बे बैसागुखौ ओ ओ आवगायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' हारिया ओ बेखौ बांसिनै मुखुबै ओ फालिनाय खौ जोङो नुबोदों सिगांनिफ्रायनो आरो बेवहाय जोङो बै सागुखौबो ओ राननानै लानाय जादों आरो भाग भाग बे फागाव। ओ सेथि बैसागु नैथि बैसागु बेबायदिहाय ओ मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बेबायदिहाय जोङो आवगायनिफ्राय फालिबोनाय नुबोदों आरो ओ दा जों ओ दा जोङो ओ आवगायाव जाबायदि बैसागु फालिनायखौ जों नुबोदोंमोन बेबायदिखौ जों एसे खम नुनो थांबाय आरो बे समाव। मानो होनब्ला गो ओ गोबांनि न'खरावनो ओ जोङो मोसौ बोरमाखौबो नुनो थांलिया। बेनिखायनो जों बे मोसौ बैसागुखौबो जों मोजाङै फालिनायखौ जों दा नुनो थाङा आरो। आरो लोगोसेनो बे रंजानाय बे रंजानाय नै जिनिसआबो ओ जोङो आगोलाव ज' ज' लोगो लालायना गामि गफानि ओ बोराय बेनथ' जों लोगोसे सेंग्रा-सिख्ला गथ'-गथाय गासैबो ज' ज' ओंखारोमोन। ओ आवगायाव नाथाय जों बे समाव बे फोरखौ एसे एसे खमायनाय बायदि मोनबाय आरो। मानो होनोब्ला ओ
बैसागुनि जोङो स्नि दानसिम आगोलाव रंजायोमोन नाथाय बे समाव जोङो स्नि दानाव लासै रंजानाय खौ जों दा नुनो थाङा आरो बेवहाय ओ ओ ज' ज' ओंखारनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ दाना मानसिफ्रा बेस्थ' जाबाय आरो ना गासिबो। बैसागु खिनि जा नोङो ओ से तारिख से खालार, नै खालार खिनिखौ जोङो कि बाके ओ माने परमपराखौ बानायो बेनि उनावहाय जोङो बैसागुखौ ओरैबायदि गोसो होनानै आवगायाव जिबायदि रंजायोमोन बेबायदि रंजानाय खौ जों दा नुनो मोना। मानो होनोब्ला जोंहा गासिबो ओ बेस्ट'था बा जों निजेनि खामानिया बांसिन इम्परटेन्ट होनाय जा बाय आरो दानि जुगनि सुबुंफोरा।
औ
नाथाय ओ बेफोरखौ जादों होननानै जोङो गारनाबो दोनथाराखै आरो। अब्लाबो जोङो बैसागु दानाव फांसन ओ रंजानाय बाजानाय बेखिनिखौ ओ खालामनाय‌ खो खौ जायगा लाना जायगा जों नुनो मोनो। दा जोंनिया बैसागुआ बेबायदिसो सोलिना दङ आरो। नोंथांमोननि एरैनिखौबो एसे बुंबानो जाबाय।
औ नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बे बायदिनो एसे जानानै दं आरो। गोदो जेरै जोङो बैसागु सफैब्लानो सेथि दाननिफ्रायनो ओ सेथि साननिफ्रायनो रंजानो ओंखारोमोन। बिब्दिखौबो जोङो नुनो थांलिया। आरो जेरैबायदि जोंहा नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोङो गोदो बैसागु खौ से दानहालागैबो रंजानायखौ खोनानो मोनबोदों आरो नाथाय जोङो ओ दानि समाव आथिखाल समाव बुंनो थाङोब्ला जोङो से दानखौ फालिनाय खौ नुला आरो मानो होनोब्ला जोंना ओ सुबुंफोराबो गावबा गावनि खामानियाव बांसिन मुखुब जानानै थायो बा समनि आंखालनि थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय नुयो आरो बे बायदिनो। जोङो जेरै गोदो मोसौनि बैसागु बा मानसिनि बैसागु बिब्दि मुं होनानै फालियोमोन। बे बायदिनो जोङो दानि समावबो ओ बिब्दि मुं होनानै फालिनाय जायो आरो। जेरैबायदि ओ गोदो मोसौनि बैसागु सफैब्लानो जोंना जोबोर गाजा गोमजायै फालिनाय जायोमोन नाथाय दानि समाव जोङो बिब्दिखौ एसेबां नुनो थांलि आरो। मानो होनोब्ला जोंना गोदो ओ आबाद फोथारफोराव आबाद मावोब्ला मोसौ हालिजोंनो बांसिन सोनारनाय जायोमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव एसे ओ बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे बायदिसिना मेसिनफोर बा ट्रेक टर बायदि ओंखारनायनि जाउनाव जोङो मोसौफोरखौ फिसिनायखौ नुनो थांलि आरो। थेवबो जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो साफा सानैसोखौ बिब्दि मोसौ फिनायखौ नुयो आरो। बेनिनो जोङो जेरै गोदो मोसौनि बैसागुखौ फालिनोब्ला मोसौनि बैसागुनि सानसे सिगांनो मोस ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै हालदै लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय बायदिखौ बुथुमनानै दोनफैखानाय जायोमोन। जोङो दानि स समावबो जोङो बिब्दि दोनफैखानाय जायो आरो सानसे सिगां बेनि उनाव जोङो जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बैसानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायनानै जोङो ओ जा लाबोखानानै दोनफैनाय हालदै बा लाव फान्थाव बायदिखौ हाग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननो थाखाय जोङो सारायनि हांगार बा थौनि हांगारफोरखौ लाइनि बिलाइयाव दिहुननानै जोङो बेवहाय थाव गुबै फोननानै लानाय जायो। ओ बेखौ जोङो ओ फोननायनि जाहोनाबो दङ जोङो गोदो गोबां हाग्रा बंग्रा थानायनि जाउनाव गोबां लख्रा मोसाफोर लसाफोरा बेफोर न'खरनि जिब जुनारखौ जायोमोनो बेनिख खायनो जोङो बेखौ फोननाय जायोमोन होननानै ओदि हुदा दं आरो बे हुदाया दासिमबो सोलिनायखौ नुनो थाङो आरो बेबायदिनो जोङो बिब्दि फोथा फोनखांनायनि उनाव जेब्ला बिसोरखौ जोङो फुख्रिनि दैजों बा ओ दैमानि दैजों थुखैखांनानै फोथाराव लांगोन अब्लास जोङो बिसोरनि मोदोमाव हानानै लाखानाय लाव फान्थाव बायदिखौ जोङो सारनानै बा बुना होनानै जोङो बिसोरखौ जोंनि जा खुगा मेथाइ बेखौ रोजाबनानै फोथाराव बै सानखालि जोङो ओ उदाङै हेगारनानै दोनहैनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ न'आव फैफिननानै जोङो जा एसे गालांनाय लाव फान्थाव बेखौ जोङो फैफिननानै बेय' माला बानायनानै न'नि उखु मुदायाव आरो नङाब्ला इसिङाव गलियाव जोङो आलायनानै दोननाय जायो आरो आरो बै सानखालि जोंना मोनसे हुदा जों जे गोदो जेरै जोङो मि थिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै मैगंफोर खाथेमनानै जानाय बिब्दि हुदाया जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो ओ जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो दिंखिया मैगं आरो थालिर फस्ला थाइजौ खान्थाल फुंखा बायदिफोरखौ जानाय जायो आरो जाहाथे बेराम आजारफोर जाया होननाय गोदोनिफ्रायनो ए जे सोलिबोनाय दं आरो बेनि उनाव
औ
ब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै जोङो मोसौनो फागा गोदान बावनाय जायो आरो बिसोरनि मोद दोम बिखुं ओ बा आरो गं आसिग्रिफोराव जोङो थाव गुबै फोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोंना मोसौनि बैसागुआ थांनायनि उनाव नैथि सानाव जे मानसिनि बैसागु बै सानखालिबो गोदो जेरै जोंना ओ मानसि मान न' न' थांनानै जोंना बोर लाहैनो थाङोमोन गिदिरफोरनियाव बिब्दिखौ दासिमबो नुयो आरो नाथाय जोंना गोदो मोनसे हुदा जोङो जे आलासि जाहैनाय बिब्दिखौ नाथाय नुनो थांलिया आरो इसे खम नुयो बेबायदिनो औ नैथि सानाबो थांनायनि उनाव जोंना थामथि साननिफ्राय गासैबो जोंना बोराय बुरैया आलादा हानजा सेंग्रा सिख्लाया आलादा आरो गथ'फोरा आलादा हानजा जानानै जोङो रंजानो ओंखारबोनायखौ नुयो आरो नाथाय जोङो बेवहाय गोदो जेरै ओंखारोमोन रंजानो बिब्दिखौ जोङो एसे खम नुयो आरो। ओ जोङो जेरै गोदो दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै गासैबो गाजा गोमजायै ओंखारोमोन बिब्दिखौबो जोङो एसे खम नुसै आरो। जोङो जोंनि ओनसोलाव जे गोदान दामग्रा ओंखारदों बक्स बायदि नङाब्ला मबाइल फोरफोरखौसो लानानै साफा सानैजोंनो रंजानो थांनायखौबो नुसै आरो नोंथां।
औ थिगैनो दं दा खोनादों थिगैनो दं नोंथां ओ नाथाय आङो फंसे बाथ्रा बुंनोसै बे गेजेरावनो ओ बेवहाय जोङो ओ हायोब्ला माने बक्स आरो बेफोरजों रंजानायखौ जों बन्द' खालामनांगौ आरो न'। नहलेबा जोंनि दोरोङारि दामग्रा आइजें आयदा आ-आगजुआ माने ओ गोमालांगोन आरो आरो बेफोर जों रंजानायखौ जोङो हायोबा बन्द' खालामथारनांगौ आरो जोङो हायोब्ला गासिबो ज' जानानैनो एखेेलगे ओ गंसे खामजोंनो गंसे हारमुनियामजोंनो ओ जनो मोसानायखौ जोङो लाखिबाय थायोब्ला नोंथां जोबोर मोजां जायो आरो। आरो बेहाय जोङो ओ बैसागु रंजानाय होनोब्ला बांसिनहाय माने ओ मानसिफोरा मागिनाय स्टाइलाव रंजायो आरो न'। जेनेब्ला अलरेडि बे मागिनायाव जोङो जेनेबा दामग्रा आगजु गैयाब्लाबो बेबायदि बक्स आरो दामग्रा जिनिसखौ लानानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो नाथाय बियो आंनि मथे आंनि साननायाव बे गोरोन्थि आरोना नोंथां। बेनिखायनो जोङो ओ रंजानोबा जोङो सोरजोंबा रंजाफादो खाम गोनांजों थांना रंजादो। ओ हारम'नियाम लाग्राजों थांना रंजादों बेबायदि ओ मागिनो थाखायनो निजिखौ माने ओ जोंनि आइजें जोंनि दामग्रा आगजुखौ बावगारनानै जोङो मा अखल मागिनायखौ जोङो साननानै बेबायदि थांनाङा आरो हायोबा ओ। बेफोर माने जोंनि ओ हारिखौ सिनायथि होनायाव उनावहाय जोबोर माने गेदेर खहा खालामगोन आरो। बेनि थाखायनो आङो सानो माने हायोब्ला जोङो गारनांगौ आरो बेफोरखौ।
औ।
थाङा मा सानो बेनि सायाव?
औ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथो ओ जोङो नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दिखौ बांसिन सुबुंफोरखौनो बिब्दि नुला नालाय। आरो बिब्दि खौ जोङो बाहायोब्लाथ' नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि दोरोङारि दामग्राफोर खौ बाहायोब्लाथ' जोंना ओ हारिमुखौ हमथानानै लाखिनाय बायदि जायो। ओ बिब्दिनो बिब्दिखौ जोङो ओ मा होनो फालिलाङोबा जों मोजां आरो गाव नुनो थाखाय।
औ।
औ।
थिगानो दं नोंथां नोंथांजोंबो सावरायनानै ओ जोबोर आं मिन्थियै बाथ्राखौ मिन्थिनो मोननानै ओ गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों आं फिन आरोबाव रायज्लायफिननो मोनगोनखौ आरो नोंथांखौ रोजा रोजा रोजा रोजा साबायखरना बे समाव ओ फनखौ लाखिथनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।